नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ बिदिब्ला जों सावरायनायखौ जागायजेननोसै नामा?
औ नोंथां
दायो जों ओ बैसागु जोंनि बर'नि बयनिखख्रुइबो बांसि सिन बा आंगोसिन फोर बो होन्दोंबाथ' जों बांसिन बैसागु खुनु बुंङो नङा होमबा? आरो बे बैसागु फोरबोआ जाबाय जोंनि गोदान बोसोर जोंनि ओ जोंनि बे गोदान बोसोराव फालिनाय आरोना। गोदान बोसोर फालिनाय फोरबो आरो जों बेहाय गोबां रं जा बाजायै जोङो बे बैसागुखौ फालियो बा रंजा जों रंजायो आरोना। औ बे बैसागु बोथो सोरो होनदोंबा सागुआव मा जायो जोंहा जोंनि गोबां गोदान गोदान बिलाइ खिलियो बि थिंगाया जोबोद समायना महर। खालायो नङा होमबा। मोनि औ गोबां दाव बा दावखा ओ मा होनो ओ दाव खौऔआबो गाबो। बे समावहा आरो जोंहा बिलाइ गोरान हाग्राफोर रज'यो। एकदम मिथिंगाया समायना महर लायो आरोना बिफां लाइफां गासिबो सोम खोरबै थिंगा बेबायदि बेनो जोंनि गोदान बोसोर आरोना नंगौ। गोदान बोसोर होनबा गासैसिबो गोदान ओंखारज नांगौ। ओ मिथिंगाया गोदान महर लायो आर ओ
औ जेब्ला ओ जेया ओ दाव -दाव खौऔआ गाबो बियो गाबोब्ला जों बेखौ बैसागो सफैबाय होनना सानना लायो नंङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां औ बेबायदिनो बैसागुनि सिगांङावहा जोंहा मा जायोमोन फघुन दान ना? नंङा होमबा? औ ओ फागुन दानाव औ फागुन ओ फागुन दानावबो मानसिफ्रा ओ एसे गोसोफ्रा उरां फारां जायो नामा? नंगौआ नोंथां? औ मानोना बार बारोना बे बोसोरावखा आरो दाव- दाव फ्राबो जानला मोनला खारलाबायो नामा बे ओ फागुन बोथोरावहा फागुन दानावहा नंगौ ओ बेवहाय गोसोफोरखौबो उरां फारां मोनो ओ फागुन जावलिया आरोना जावलिया बायदि जायो आरो। फागुन बादि बार बारनाय बादि मानसिफोरनि गोसोआव बिदि जायो। बेबायदिनो बैस सागु बोथोर होनबा बैसागुआवहा जोंहा मिथिंगाया गोदान महर लानाय जों लोगोसे ओ मानसिनि सेंग्रा सिख ख्ला बा जोंनि मानसि सुबुंफोराबो। जोंनि गोसोखौ जोबोद मोजां मोनो आ गोसोफ्रा गोजोनग्लायनाय फैयो आरो बैसागु बो थोरावहा रंजानाय बेखायनो रंजायो मोसायो। मुस सुरो बेबायदि दा जों औ बैसागु बोथोराव इनो ओ बांसिनानो जोंना जं जंखायलायनाय मानाय बिदि गान मेथाइफोर खनो नङा होमबा सेंग्रा सिख्ला जंखायलायनाय औ बेबायदि जायो। बैसागु बो थोरावहा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा आरो जोङो बेबायदि खामो ओ जों गिदिर गिदिरफोरखौ सनमान होयोबा खुलुमो। उन्दैफोरखौ अनो। गोदान गोदान जि जोम गानो जोङो बोसागु बोथोराव आरो बिर बायदिनो आ आथिखालावथ' नै दायो जों नुनो मोनो जों खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोरबायदि लानानै जोङो बैसागु ओ बैसागु फांसनफोर जों औ फालियो नङा होम बा। औ बैसागु फांसन फाथ फियो बे बैसागो फांसनफ्रावहा गोबां गोबां बा गुबुन गुबुन गामिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा हानजा बेबायदि फैनानै बैसाग औ गेवलां मोसानाय बादायलायो। नङा होमबा आरो बेबायदिनो गोबां रो नि जोंनि दोरोङारि खेला गेलेनायफोरखौ गेलेहोयो गामि गामिजों बेबायदि रंजायो। बैसागो बोथ थोराव आथिखालनि खोथाखौ बुंदों आङो गोदोनियाथ' गोदोनि औ आथिखालाव बेबायदि खालामो।
औ ओ बिनिफ्राय औ। बेनिफ्राय नोंथां नोंथांमोननि गामि एबा ओनसाव बैसागोआव जेन'बा मा मा ओ गान्नाय जोमनायानो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नंगौ नोंथां। जोंनि ओनसोलाव बैसागुनि से थारिखआव आं से बिथांखिनि खोथाखौ बुंनोसै। से बिथांखि खालि जों फुङावनो सिखारो। ओ फुङाव सिखारनानै जों दुगैस्राब ओ दुगैस्रांनानै लोबस्रांनानै साफा जानानै जों सिगाङावनो बाथौ थानसालियाव थाङो आरो बाथौ थानसालियाव आर'ज गाबना फैफिननानै बा नङाबा आरो न'खराव थानाय जोंनि बाथ बाथौसालि सिजौ गुदियाव जोङो ओ बेयाव आर'ज गाबो आर'ज गाब आलारि बाथि ला नायनानै जोङो ओ जि गोदान गानो औ जों गस्ला गोदान। गामसा गोदान आर'नाइ गोदान गासिबो गोदान आरो जि गोदान गाननानै जों गामसा गाननानै ओमफ्राय बिमा बिफा आइ आफा फामोन बा आबै आबौमोन गिदिर जाय फोर दं आ माइ आबौमोन बेफोर गासैखौबो मा आदै आदैमोन गासैखौबो जों खुलुमनानै आरो गथ'फोरखौ अननानै बा बिथांमोननो एसे ओ जों ओ बेबायदिनो गिफ्ट होलायनाय जायो आरो ना?
औ नंगौ औ बिदिनो नोंथां बे जेनेबा ओ बेनि सानसे सिगांथ जोंनिया मोगौ थुखैनाय नङा होमबा नोंथां?
नंगौ।
औ बे मोसौ थुयैनायाव जोंहा ओ जेनेबा मोसौ थुयैनाय सानखालि जेनेबा जोङो गिबियावनो मोसौ थुखैनो थाखाय गोबां ओ माबा जगार खालामनो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ मोसौ थुखैखालि औ
औ बिदिनो मा बुङो बेखौ बे हालदै फान्थाव आरो बे पानिलाव फोरबो बेनिफ्राय दैलि गुटि बिदि थाराय ओ बिब्दिफोरखौ जोङो ज सानसे सिगां ओ जमा खालामना लाग्रोयो आरोोना नोंथां। बेनिफ्राय जाबा मोसौ थु थुखैनो थुखै खालि जोङो मोसौखौ दैमा हाखर नङाबा बिलोफोराव थुखैयो नङा होमबा नोंथां? औ बे मोसौ थुुबैनायाव बे मोसौ थुखैनायाव जा बिदिनो ससे मेथाइखौनो मेथाइबो बुंजागोन नोंथां बेखौ बेखौ नोंथाङा ओ रोंगौबा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ आं एसे गोसोआव फैदों बाआरो आं बावनोबो हागौ आं एसे गोसोआव फैदों बे मेथाइ रोजाबो जों माने माख हामो बे फान्थाव हायोना औ फान्थावजों आरो मा हायोमोन? मोनसे आब
बिदि औ थाराय बिदि पानि लावबो हायो बिदि
ओ लाव औ फान्थाव लाव बेफोरखौ गिदिर गिदिर हानानै जों बेखौ ओ खुबैयोआरो ना मोसौनाव खुबैयो बा मानसि गथफोरनाव खुबैयोमोन जों गो दो ओरै माने जोंखौबो खुबैयोमोन आदै मोना बा आमाइ मोना। बिदामोना ओमफ्राय बिदि खुबै होननानै बुङो आरो दय ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै दे-देरलांबाय था नामा औ लाव जा फानथाव जा बारिबाय था औ लाव जा फान्थाव जा बोसोरे बोसोरे बारिबाय था बा माने देरलांनो होदों आरो। देरनो होदों आरोना गिदिर जालांनो होदों आरो बेबायदि बेबायदि मेथाइ मोनसे बुंनाय जायो खननो
उम।
औ उनाव बेबायदिनो जोंना
बेबायदिनो मोसौ थुखैनाय ओ ओ जोबनानै थाङो नङा होमबा नोंथां बे खालि बिदिनो मोखौखौथ' जोङो ओ बेदिआ दिरुं दिरुं गोदानजोंसो खायो। मोखौ थुखैखालि नङा होमबा नोंथां? औ बिदिनो मोखौ थुखैनानै जा आग्लायनाय बे फान्थाव ओ हालदै बिदिनो दिग्लिलिथि बिदि पानि लावफोरखौ जोङो बिब्दिनो मालाबो सुयो आरो माला सुनानै जोङो बिदिनो मोसौनि बे गलिनि दरखंख' आलायना दोनो नङाबा ओंखाम संग्रा न'फोराव आलना दोनो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ आरो बे माबा बिलाइ होनना बुंमोन ना मा बिलाइमोन बियो? बिबार मोनसे मोनो औ बे बिबारखौ खेबना दोनो औ गोसौ फैयाखै आंहाबो बियो ओमफ्राय मा खामो जों ओ बे खालिनो मोसौ मोसौ थुखै खालिनो जों मोनायावहा जोंनि लांगोना मोखाङाव गासिबो न'खरावनो जों जुजायजों आरो बै आं दा बावनाय बिलाइ बिबारा मा बिबारमोन आं बावबाय लै। बेले बेजें जों सावना जुजायखौ सावो आरो ना जुजाय स उखुन्दै ओंखारहायो बिदिनो
औ ओमफ्राय बैसागोआव ओ औ बेनिफ्राय नोंथां बैसागोआवदि बै गोबां ओ रोखोमनि मैगं थाइगं जायोनो बे मैगं थाइगंनि नामफोरखौ नो थाङा मिथिगौ नामा नोंथां?
खै जानायखौ होनदों
औ औ औ नोंथां औ एसे फोरमायना होनाय औ औ नंगौ
औ सेजौसे से बि जों गोखा गोखै जायो बैसागो बोथोराव।
औ गोदो बांसिन औ गोदो बांसिन बिदि बाहायोमोन दाथ' एसे खम जाबाय। नङा होमबा
नंगौ नंगौ ना दाबो जायो मानसिफ्रा नायगिरनानै ओ माखासेफ्रा जायो माखासेफ्रा नायगिरला आरोना। मोन्नो थांलाना बबा बबाफोरखौ औ दायो जोंनि ओनसोलावहा आं बे गोखा गोखै जानायखौ जों ओ मोसौ थुखै खालि नायगिरो आरोना नोंथां मोसौ थुखै खालि औ। बेयाव थाहैबाय नोंथां दिंखिया आरो औ माना मुनिफोर थायो मेरला गोबां रोखोम दं थाराइ फोरबो थायो। आरो आं एसे एसे सौफैदों औ थालिर फस्ला थायो औ थालिर फस थ्ला मानिमुनि बा ओ थाइ-थारमाने बेखौ थाराय थाराय नाबुङोना थारायखौबो गायो औ। औ गोबां रोखोमनि दं आंबो गोसोआव फैयाख बबारो बेफोरो औ बेनो आरो खोथाया सेजौ औ सेजौसे बिदनि जों गोखा गोख खैगायो आरो ना फ्राय आरो जों बै सानखालिनो जोंहा जोंनि ओनसोलाव जोंहा नेमखान्थि दं जे ओ मोसौ थुखैखालि जों खोजिमा बिदैखौ हानो। खोजिमा बिदै औ खोजिमा बिदैखौबो जों जायो आरोना
औ नंगौ मफाय बैसागुआव नोंथांमोननि गामि बा ओनसोलाव माबायदि गाबनि ओ जेन' गाननाय जोमनाय गनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां गाननाय होनदोबाथ' जों गामसा सेंग्राफ्रा गामसा गानो बा हौवा मानसिया गामसा गोथां गानो जों गोथां गाबनि गामसा बिनि उनाव आर'नाइखौ नोंथाङा जा गोसोबादि लानो होयो आरो ना। गोजा, गोथ आं गमो गफुर आरो दा दाथ' फान्थाव गाब आरो गोसोमबो फैबाय
खौ आर आरो जोंना हिनजावसाफोरनिया दखनाया गोमो ओमफाय ब्लाउसआ गोज्जा जागोन। औ, औ।
थांबा गोजा आर'नाइ लाबाय लानानै खाफालाव फो था लायो नामा नंगौ बेबायदिनो औ बेबाय दिनो ओं सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो ज' गथ' गथाय ओंखारनाय गामियाव जों मोसायो मुसुरो रं जायो आरो। बेबायदि
ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समाव जाना फैबाय।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथांजों बैसागोनि बागै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ दे गोजोननाय मोनबाय नोंथांसिमबो औ औ दे।